हेल'!
औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
अ उम। होमबा नाम्बारखौ माबादोंमोन आं नोंनिखौ अनजिमाखौ ओ मा होनो बुखांदोंमोन कपि खालामदोंमोन ओमफ्राय जायाखै।
अ
गोबाव नांदों एयावनो
अ अ।
थाब जानायनि माबादोंमोन आ कफि खालामदोंमोन ओमाय जायाखै।
ओमफाय ओ माबा खालामदों दा?
आं दा ओंखाम जाखांनानै बेरायनानै दं।
अ ओम। मा ओंख्रि जा-जाखोबा?
दालि जल ओमफ्राय ना बाथोन।
अ एखेआनो जोंनिजों।
ए
दा
ओमफाय
जाखांबाय जानायालाय
औ। ओमफाय माबाफोर खामानि मावगोन नामा?
दा गुबुन खामानि मोनसे मावनो लाबावदों।
औ।
खामानि मावनो गोनां बेनो माइ मारा होनो दोङो।
हा?
माइ मारा होनो? ना मा होनदों?
आ हा औ उम बेनोथ' बै मेचि थिं गायनाय माइआ
अ उम बुजिबाय बुजिबाय गायदोंमोन इदिबा ना मेसें-मेसें मेसेंनि माबाखौ आबाद
गाय-गायदोंमोन-गायदोंमोन
अ ओमफाय दा माबा हाखांबाय?
हाजोबबाय मालाबानो हाना दोनदों मास मोनसे जाबाय नानो मोनाखै दा नै बोथोरा एसे मोजांखा बेखौ नानो लादों आं नोंथा
अ नोंहा माने दुब्लिबारियाव दोनदों ना बबेबा न'आव जमा माबानानै दोनफैदों?
बा न'आवनो न'आवनो
अ न'आव जमा दोनफैदों ना उम न'आव दोनाबा दाथ' आरो दाथ' दैज्लां बोथोर अखा हाबाय थायो सिनानै गाजा बेरगुजोबलायगोन ना बायेरायाव दो
औ बेन्द' दुब्लियाव दोनजाया बेफोर माइखो
ए बेखौनो सानदों ओमफ्राय आङो एसे माबा जादों आरो ना ओ सनदेअ' जादों दासो माइ गायदों मा दा माइ मारा होनो माबाफोर बुंफ्लांदोंसो नामा सानदोंमोन आङो एखायनो हो होनना बुंदोंमोन आं
ओह मथा-मथि बिगायाव नैजिबासो फैनांगौ बायदि मोनदांं दा
अ उम उम उम ओरैनो बेसेबांसो बिघा नि माइ दं दा मारा होनांगौआ?
मारा होनांगोआ थाम बिगानि दं
थामबिघानि ना?
उम
ओमफाय हारसिं दिनै दानो हाजोबगोन ना?
दा हाजोबा गाबोनफोरसो मा जायो
अह
ओ ओ एसे होनानै दोनसिनो आरोना
औ औ माने दा दिनैनि खोनाखो बोखांजोबखागोन
ओ उम हारसिं ना सो लोगो दङ?
ए फाजा आफा दोङो आफा
अ उम हारसिंबाथ' खस्थ' जागोन ना?
उम हारसिं जायो उनो हासाबा
बेनिफ्राय बेखो थिखांजोबनानै गाबोन आ लासे हायोबाथ मोजांमोन दा बे गाबोन फोजोबनो हायोबा बोथोरा मोजांबा हाहैनांगौ दा बोथोराथ दिनै बार बारबाय थादों खिन्थु बार बारोब्ला अखाया एसे मुखथानायबा मोजां जागौमोन अखा फैथ आबा मोजां जागौमोन
उम दहाय फुङावथ हादोंमोन खोमा ना अखा ना हायासै?
थरफा थरनै गोलैहांबायमोननो
अह
बेनो जारलासो जासिगोन नामा सानबायमोन आं
अ ओरै जिनिसथ एसे गोबाङानो होदों
अह
माबासोनिफ्राय ओ द' बाजिसोनिफ्राय जि बाजिसोसिम एक एकदम हाबाय थाथारदों।
औ औ।
उम।
दा बार- बारबाय थादों जोंनाव।
अ' ओ
स्रांनो
उम माबादो होनानै थाबनो बस्था- बस्था दोनदो माइबा
या नै माइयाबो ओरै जाबना दोनबाय जाबना दोननायनि उनाव एन्जर खु रदों एन्जरा जादों बेनिफ्राय आलाय सिलाय दाउफोर दं दाउफोराबो आलाय- सिलाय एरलानानै जागासिनो दं।
उम।
जारला बिथिं बे मा नाव बेखौ दाउ सखा ना मा बुङो सखा दाउआ ओम बेबो जा बुरजा बुरजा फैयो।
उम हु हु उम
आलाय सिलाय जानानै दं।
ओम
दा बेनोथ' बेखौ ना मारा होखांजोबनाय जायोब्लाथ' लोगो- लोगोनो फान हर जोबनोसै आं।
अ ओम ओरैनो माबाफ्रा बेसेबां बेसेना दामा दा?
बेसेना जोंनि नैलाय बे जायगायाव दा ओरैनो दजौ बाजि बिदि थांबाय थादों ओरैजाय भकतपारा बे मंगलदै साइदाव स्नि जौ बाजि, स्निजौ दाइनजि बेबायदि थांदों होनना बुंदों आरो मनाव।
अ उम उम औ
दा जोंनि नैबेहाय दजौ बाजि दजौ बिदि सोलिगासिनो।
आ
मोजां जानोलाय।
जानो मोजां ना? ओ उ उ
एसे आथाफ्रोम आथाफ्रोम
अ
दे संनायावबो बिदि गोरलै माइरंब्लाबो बि बिदि गेफे गोथां बिदि जाथ'वाखै मोजां आरो जानायाव गुरै एसे दैसोब दैसोब मोजां मोनो बिदिनो राखाब- रु खाब बिदि जानानै थाया आरो दा।
अ ओम।
मोजां बे एनके होननाय माइखौ गायदोंमोन आं।
अ' ओ गोदान खोमाने जोलैया?
जोलैयाथ' जोंनि बेहाय दा बर्थमान गोदान होनना बुंनांगोन। खिन्थु गुबुनथिं गायबाय थाग्राफोरनाालाय एसे फुरना जाबाय। जोंनाव उन जाना सफैयोना।
ओ ओ
जायो जानायालाय मोजां जोथोन लानानै मावोबा
ओम ओ आरो मोजाङानो जादोंबा नोंसिना?
मोजां जादों मोजां गाज्रि जाथ'वाखै दा गोदान देग्लायथो जागायजोबनाय हिसाबै मोजां जादों आरो
दैनि बेब'स्थाया माब्रै जेनेबा? मा दुब्लिनि माबा बेब'स्था दं
माने नालानि दै फैयो।
औ औ
उम
बेजोंनो मावनो हायो ने बिदिबा
बिदिनो बिदि दैखर फबनानै दै बरनानै सारनानै आबाद मावनाय बिदि नंथ'आ आंना माने
मा होनना बुंगोन बिखो बे जायगायावनो दै भुमुग नामा होनना बुङो निजोरा दै गनाय
औ औ औ
बेनि दैजोंनो ओरैजाय नालाजों लाना फैनाय जायो।
अ ओम ओम आबाद मावनो एसे सुबिदा जायगा इदिबाना
औ मोजां
उम अखे ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोरनि थ' माइ गायनाय जागोना जाला बे दा माइ हानाय जायगायाव
ओ माइ हानि जायगायाव आंनो गायजोब्बायानो नै
ए हाखांनानै आरो गायफा बावबाय बा बारे ओ दे
रोदोम बावबायसो गायना दोननाया नै अमबासि आमथिसुवानि फोरबोनि सिगांनो गायना दोनजोबबाय आं
उम
मोजां बे नारायाबो सेवो दा हाब्रु जाखायोना ए खननै एवबानो हाब्रु जाजोबो सिउ नारायालाय मोजां
ओम ओ ओ होमबा बिराद खरा मावनो मावनो हायो बिदिबा नों ने
औ। मावना जाग्रा जाहैबाय नालाय औ।
ओम।
माने जोंना ओरै जायो दा नोंङो दैज्लाङावल' गायबाय मेसेंआव नों जेबो मावाबा ओरैनो गोल्लैना थायोना।
नंगौ नंगौ ओम।
दा बिदिनो बेसर सबाय बेफोरबायाददिखौथ' मावनाय जाया। सानबाय आं दैबो फैबाय थायो र' मेसें बे माइ आबादखौनो मावसां सैनानै मावना नायदोंमोन देग्लाय बे हिसाबै एसे मोजांबो जाबाय जानायालाय। बेनो आरो बोथोरनि समाव दा नै दैज्लां बोथोरनि समाव माइखौ दा मेसेंआव गाइ गायना लानायाव ओ सान्दुं दुंनाय समावनो जुदि बोथोर मोजाङाव दैखांनानै लानो हायोबा मोजां।
अ ओ।
माबा आरो अखा हाबाय थायोबा बे आरो दंफांआवनो फेंखा हरो रज'लाङो होम।
ए।
नोंनाथ' दा समा बिराद ओ नोंना नोंनाथ' आबाद मावनाय समाव बिराद मोजां मिलाय बायना दा मेसेंनिखौ दा बोखांखांबाय लोगो लोगो आरो नै दैज्लांनि होफिनलायबाय धामाधोमनो।
माने मोननै आबाद मावनाय जाबाय खननै
ओ ओ।
माइ आबादखौनो खननैमावबाय आरो बोसोराव द' मास द' मास जिनै।
ओ ओ ओ। दानि दिनाव बेफोरबायदि बिगियान आदबजों मावबाबो जाखाला। ओ एसे बिगियान आदबखौबो सोदेरखानांगौ होमबासो एसे मुलाम्फा
दाथ' नों बिगियाननि आदबजों मावाबा नों आबाद थिखांनाया गोब्राब
ए' ए' ए'।
गोदोनि बायदि एकदम मास मोनफा गाहाम मास मोननै गाहाम हालेवथाब मोसौ हालजौ हालेवथाब हालेवथाब गायनायनि टाइम गैलाना दा।
एइ मोसौजों हालेवनांगौबा नोङो गोरिबसो जाफिनगोनदा नैबे जुगा गोदोथ' बिदिनो सोलिदोंमोन मोसौजोंनो हालेवनानै आबाद मावनाया।
ओ।
दा ओरै बादि माने नों हायोना आं हायो
ओ ओ ओम ओम गोख्रैथि जोबोद
ओम औ।
बादायलायनायनो।
ओम। अब्ला जोंहा समा जानोसै नामा?
समा औ आं नायबावाखैनो।
ओम।
ओम हम अ र' जिनै मिनिट जोहोनोसै र'
अ अ आतसा आसा दा बेनो गोदो मोसौजों एवनायलाय मोसौजों आबाद मावनाया साबसिन जायोमोन बे मोसौजों हालेवनाया बे नांगोला बे हाग्रा एवनाय समाव माने मोजां जिग्रा लाङोमोन दाना नैबे ट्रेक्टरफोरजों एवलाबायनायफ्रा
औ